हेलौ औ औ खोनाबायना नोंथां? औ नोंथां खोनादों ओ होमबा जों दायो माने जोंनि बर'फ्रा आरोखि ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय मा मा मैगंखौ जायो बा बेखौ माबोरै माबोरै जायो आरो माब्ला माब्ला मोननाय जायो ओ बिनि सायाव सावरायसोन ना नोंथां औ नोंथां। औ औ हागोन नोंथां बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा औ राय्लायथाव ओ नोंथाङ आंनो जागायनोसै नामा? औ औ। ओ हाग्रानि मैगं होननानै बुङ्लाथ' थारमाने जोंनि बर' मानसिफ्रा बा बा जोंनि ट्राइबेलफ्रा जोंनि बड'लेण्ड थानाय ट्राइबेलफ्रा माने गोदो गोदायनि समाव बांसिनानो माने हाग्रानि मैगंसो जाखायोमोन ना नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
गानि मैगं होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जों हमना लानांगोन दिंखिया जायखौ जों गोरलैयै मोनो ओ बिनि अनगायै गायै थास' जायखौ जों गोरलैयै बे मोननै दोंखिया आरो थास' जों बे मोननैखौनो माने हाग्रानि मैगं होनना बुङोब्ला जों बे मोननैखौनो माने गोरलै सिनै मोननाय जायो आरोखि नोंथां। जेरै दोंखियाफोरखौ जों आं गामिनि लामा दथाफ्रावनो हाग्रा एसेफ्रावनो बा न' उसुङावनो बा न'नि बारियावनो जों मोननाय जायो। बेनिफ्राय जों दोंखियाखौ खौ जों माबोरै जायो होनोबा जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो माने दिंखियाखौ एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। बेनिफ्राय जों आरो दिंखियाखौ खायसे खायसे फान्थाव एम्बु फिसा फिसा जों बेफोरजोंबो माने एवनानै जायो। थानायखौ जों नुबोदोंमोन आरोखि नोंथां
औ नोंथां।
बेनिफ्राय दिंखियाखौ खायसे खायसे मा होनो बेखौ ओ दावदैजों जानाय बा मैथा एसे होनानै एसे बिदै जेब जेब संनानै जानायबो जों नुबोदों आरोखि नोंथां। नंगौ नोंथां थारैनो नुबोदों। औ बिनि अनगायैबो जेरै थास' थास'खौ जों थास'नि जों गोबां बाहागोखौनो जानो हायो नोंथां। जेरै- नंगौ नोंथां। थास' बिसं थाबाय थास' बिसं माने थास' बिलाइ थाबाय ओ गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनाय बिनिफ्राय थास' बिबार थाबाय
औ नोंथां।
थाबाय थास'नि बेदर थाबाय आरो थास' बिफां आरोखि मेन जा बिफां बेखौबो जानाय जायो। माने थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोआनो मोनसे जाजाग्रा मोनसे मैगं आरोखि। दा हाग्रायाव मोननायफोरनि मादाव। नंगौ नोंथां थारैनो। औ। जेरै थास' बिबार होनना बुङोब्ला जों जेरै ओ जों बांसिन थास'खौ जों थास' बिबारखौ जों अमाफोरजों जायो
बेफोरजोंनो बांसिन जानाय नुनो मोनो लोगोसे थास' बिसंखौ जों ना गोरानफोरजों बा खायसे खायसे माने नाफामफोर होनानै जानायफोरखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। औ। बेफोर माने जोंनि मोनसे मोनसे एंगार हायै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय थानाय मोनसे ओंख्रि आरोखि नोंथां। लोगोसे बेनि अनगायैबो जेरै जों हाग्रायाव मोननाय मैगं होननानै बुङोब्ला बिनिफ्राय जों अलदर आरोखि बेथ' जोंनि माने बैसागु फैब्लानो माने अलदर जानाय माने बोथोरा जागायजेनो होननानै जों बुंनांगोन आरोखि नों
नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ
अलदरखौ माने बांसिन बेखौ हाजो ओनसोल बा हाग्रा गुदुफ्राव माने मोननाय जायो। ओरैनो गामि ओनसोलाव बारा मोनलाबायनाय जाया मोननाया बांसिन हाग्रा ओनसोलावहाय जों बेखौ मोननाय जायो जायखौ जों माने एप्रिल दाननिफ्राय माने मोननाया जागायजेनोबा बिदिनो होननांगोन आरोखि जों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ जों माने एसे अमा रानफुलाजों जायोबा माने बिराद गोथाव जायो जायो आरोखि नोंथां। औ बेफोरबायददिनो जोंनि हाग्रानि जों मैगंफोरखौ बेफोरबायदि मैगं फोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो नागिरनानै जानाय जायो बा जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो आरोखि नथाय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला मा माखौ मोननाय जायो आरो बेफोरखौ मारै बा माजों जनाय जायो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां थारैनो हागोन बेयो मोनसे जोबोद मोजां सोंथि गिबिथारावनो नोंथां जोङो हाग्रानि मैगं होनोबाथ' नोंथाङा माखासे मुंफोरखौ मख'लांखाबाय आरो
दलांबाय आरो गोबां दंबावो जेरै
आरो
सिब्रु औ औ आरो
जेरै सिब्रुखौथ' मोनो नोंथां हाग्रायावानि नङा होनोमबा नोंथां सिब्रुआथ' औ आरो गोबां बायदि बायदि मुं मखथांनो हायै गोबां दङ जायखौ जों मुं मिथि जोबा नाथाय जों गोबां जायो नङा हानबा नोंथां जेरै जोङो सिब्रुफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय नागिरहैयोबा बेफोरखौ जों हाग्रानि बबेबा दै सेरफोराव मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेखौ जोङो लाबोनानै जायो जेरै बेफोरखौ जोङो नाफोरजों जायो। बेदरफोरजोंबो जों एवनानै जानो हायो। आरो हाग्रायाव जों गोबां मोनो जेरै माबाफोर लाफा सायख' मैगं आरो दंबावो मानि मुनि बेफोरखौ खौ जो दुबलिफोराव मोनो नङा होमबा नोंथां मानिमुनिखौथ' बेफोरखौ हाग्राफ्राव एसे खम नुनो मोनो
जेरै जोङो सिब्रुफोरखौ जोङो
जेरै गोबां मोननो हाबौ नोंथां जायखौ आं जायखौ आं नामखौ मुंख'जोबनो हाला जेरै लाफा सायख' बेफोरखौ जों मोनो आरो थाराइ
जों एवनानै जानो हायो आरो हाग्रायाव जों गोबां मोनो जेरै
जायखौ जों बैसागु समावहाय जायो बे बेखौ जोङो गोखा गोखैजों गासैबो बहाय गोबां मैगं लागायनानै जों जायो बे गासैबो मैगंनो मा हाग्रानि गोजा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
सि बेन्दों थाराय बेफोर गासिबो एकस' एकथा मैगं जों जायो माबानि हाग्रानिफ्राय मोननाय
थाराय गोखा होननाय उन्दैयाव औ
बुंनो थाङोब्ला जोंनि आंनि खाथि खालानि हाग्राफोराव मोननाया बेनो अलदद सिब्रु बेफोरखौनो मोननाय जायो आरो जों बेखौनो जायो जेरै नोंथाङा दा फोरमायलांनाय बायदि जों अलदफोरखौ नाजों जायो अमाजों जायो।
आरो बेखौनो जायो नोंथाङा दा मोननाय नाजों जायो
ओरैनोथ' जों माबा ओ ट्राइबेल हिसाबै जोङो हाग्रानि गासै गासैबो जाजोबखायो नामा नोंथां मैगंखौनो
गासिबो माखौनो जाब
बे जोंनि ओनसोलावबो गामियावहाय लामा दथाफोरावनो गोबां दिंखियाफोर दङ
मा माबा मोन मोनसे जिखुन जाया बेफोर मैगंफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलावबा माजों जायोबा माबोरै संनानै जानाय जायो नोंथां
औ नोंथां
हेल' खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोना
औ नोंथां खोनाबाय औ औ नोंथाङा माबाफोर सोंदोंमोन औ नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव जेरै सिब्रु होनबाय नोंथाङा ओ बेफोर मैगंफोरखौ माजों जानाय जायो नोंथां ओरैनो बा माजों मा माबोरै संनानै जानाय जायो
औ हागोन नोंथां ओ सिबोरखौथ' जों ओरैनो लाना हाग्रानिफ्राय लाना फैनानै नोंथां ओ गिबिथेरावनो जों बेनि माबाफोर मैलाफोर दङबा जों बेखौ मोजां साफा खालामना लाग्रोयो आरो लोगोसे जुदि सिब्रुआ जुदि बैसो जाबायबा गोराबा बेखौ जोङो एसे एनै
जुदि सिब्रुआ जुदि औ बैसो जाबाय
बे जे थायो जों बेफोरखौ जिरो आरो मोजां हाना लानानै साफा खालामनानै जोङो बेफोरखौ मै एबा ना गोरान एबा दाउ दाउजों आरो जेरै आलुजोंबो जों जायो। बेखौ जों बिदि एवनानै जायो आरो नोंथां बांसिनखौनो जों एवना जानाय जायो लोगोसे जों बिदिनो आलुफोरजों लाब्रा जायो बेखौहाय आरो ओरैनोथ' नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोंनि हाग्रा ओनसोलाव खाथि खाथियावहाय बांसिन बेखौनो मोननाय जायो अलदर आरो ओ सिब्रुखौ नोंथां दा अलदरखौ नोंथां बुंनाय बादि जोंबो बेदरजों जायो अमाफोरजों जोबोद गोथाव जायो दाथ' जोङो ओरैबायदि जायो नोंथां जेनाखि बेवहायथ' सायाव बेजे थायो बिगुर थायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोङो मोजां साफा खालामना लाजोबो आरो नोंथां अलददनिखौ आरो औ नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ बारा मोजां खोनाफैयाखै थारमाने औ दा खोनाय औ दा खोनाबाय
औ आं बेखौनो होनदोंमोन जे नोंथां जे अलदर बेखौ जोंनिजों नोंथाङा जेरै बुंनाय बदि बिदिनो जायो थेवबो आं खिन्थानोसै
नाय बायदि बिदिनो अलदखौ जोङो सिगांथार संनानै गिबिथाराव बिनि सानि जेनाखि बेफोरखौ जोङो मोजां जिरनानै साफा खालामो आरो बिनि उनाव जोङो जे अमा बा दाउ औ नंगौ
औ
ओ गोथाव संनानै जायो औ नोंथां औ नंगौ नंगौ थारैनो बेफोरजोंनो बांसिन जायो।
माबाजोंनो दाउ नङाबा अमा आरो ना बे मोनथाम बुस्थुजों जों बांसिन जायो जोंनि ओनसोलाव आमखा माबा
औ माबा
औ नोंथां दा नोंथांनि ओ माबायावहाय नोजोरावहाय एसे थालांदोंबा बुंनानै होबावगोन नामा
औ औ औ औ जागोन जागोन नोंथा जों हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला बा जों मोनसे मोनसे मैगंखौ जों हानहरबावनांगोन नोंथां जायखौ जों गोदो गोदायनि सम बेवहाय माने बेखौहाय माने लोमजानाय समाव बा गगा मोननाय समाव जों माने फोरजों संनानै जानाय बेफोरखौ जों नुयो बेनो जाहै उसुमै मैगं नोंथां नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखायोना उसुमै मैगं औ बेबो मोनसे हाग्रायाव औ बेबो मोनसे हाग्रायाव मोननाय मैगं आरोखि नोंथां। जायफोरखौ जों गोदोनि समाव माने जानाय जायोमोन नाथाय दा उसु जानाया खमायलाङो आरो लोगोसे उसु मैगं मोननाया खमायलांबाय बेफोरखौ जों मानि हिसाबै जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों औ
नंगौ नोंथा नंगौ थार
बेनि अनगायैबो जेरै जों हाग्रायाव मोननाय मैगं होनना बुंङोबा जेरै जों बासिखा बिबार बेनिफ्राय बिदिनो दाउ फेनदा बेनिफ्राय खेला दाफिनि लोगोसे से मान्दे ओ बेफोरबायदिखौ जोंनि हाग्रानि मैगं जायफोर बेखौ जों माने बांसिन एवनानै जानायखौ जों लोगोसे बुंनो थाङोबा ओ बिदिनो खेरा दाफिनि सोमोनदै जों बुंनो थाङोब्ला माने खेरा दाफिनिखौ जों दानि समाव मानि बारा मोननाय जाला आरोखि नोंथां जाला माने नाइनति पारसेन्त आनो जों बेखौ मोननो थांला नोंथां ओ हाग्रा ओनसोलाव मोननाय जायो मेसें बोथोराव नाथाय दाथ' दैज्लां बोथोर दै दैज्लां बोथोराव जों बेफोरखौ मोननो हाया आरोखि नोंथां औ।
औ नोंथां औ।
लोगोसे बे
औ नोंथां।
बे दं होनोब्ला जों गो दोनि‌ समाव जाबोनाय जों जेखौ बेबो हाग्रानि मैगं बेदर बा नाथाय बेखौबो जों दानि समाव माने फ्रायैनो फ्रायखोनो जों जानायखौ
दस बोसोर सिगां माने बेफोरखौनो जों माने था बिदिनो थादुनफोर बादि माने नाफोरजों बा दाउफोरजों, बा अमाफोरजों जानायखौ जों नुयोमोन आरोखि नोंथां। औ औ नोंथां औ। दा नोंथां होमबा जोंना टाइमाबो जाबायना नोंथां?
औ नोंथां टाइमआबोथ' जाबाय जोंनिया नोंथां। जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ नोंथांजोंबो बेराद ओ मिथियै माबाफोरखौ नोंथाङा आंनि सिगांआव बुंनाहोनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।